औ नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम लानायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दासान्दि? फुंनि ओंखाम जाखांबाय आंबो ओंखाम जाखांबाय नों
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां बा ए अ हरनि आरोना थांनाय हरनि अ।
नंगौ नोंथां आंनि फन हरनायनि गाहाय जाहोनानो जाबाय आङो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों बर'नि आसार खान्थि नियम निथिफोरखौ आरो जोंनि बर' हारिया गोग्लैसोना थानाय मोनसे हारि नङा होमबा बे गोग्लैसोना थानाय हारि एबा खोमसि फोथायग्रा हारि बेखौ नोंथाङा गोजौआव लाबोनो थाखाय नोंथांनिफ्राय्र माखासे राहाफोर मिथिनो लुबैदोंमोन नोंथां।
अ नंगौ नामा नोंथां औ आं नोंथांनोाव अब्ला फोरमायलांसै जोंहा बर' हारि बुङोब्ला नोंथां गिबियाव जोङो जोंनि सिनायथिया मा जोंनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बिदिनो जोंनि माखासे राव रायज्लायनाय बेफोरजों जोंखौ सिनायथि होनो हायो आरोना नोंथां बेजों लोगोसे बुंनो थाङोबोब्ला जोङो जोंनि जेनेबा गानग्रा जोमग्राया जोंनि हिनजाव हारिनि थाखाय जोंहा दख'ना। थाबाय फालि थाबाय हौवाफोरनि थाखाय जोंहा मा गामसा थायो आरो लानो थाखाय फालि बा आर'नाय फालि होनना बुङो जों जायखौ ओमफ्राय बेनिफ्राय हौवाफोरनि गस्ला महरै दङ जों आर'नाइखौ बेखौनो जोङो मा खालामो गस्ला सुनानै कट बानायो आरोना नोंथां बेनिफ्राय जोंहा जानाय लोंनाय आखियाव बुंनो थाङोब्ला जेरैहाय माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोर अनला बिदिनो सबाय साम' सबायाइ दाउ अनलाजों दाउ। बिदिनो नारजि गोबां रोखोम रोखोमनि दं आरो नोंथां जेरैहाय नाफाम बिदिनो जोंहा रंजानो थाखाय माखासे आंगो दामजुफोर दं जेरैहाय खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, गंगोना, लायग्रि, थरखा
बिदिनो आरो
गोबां निजा बा गावनि रावजोंनो दिहुनजानाय माखासे मेथाइफोरबो दङ माखासे सावथुनफोरबो दङ ओह बिदिनो जों आरो गासै जों सुबुंफोरानो बा बर' सुबुं फोर जोङो मिथिंगाजों नांजाबना थानाय आरो नों माने जोङो मिथिंगाखौ इसोर होननानै फुजियो बा सिबियो आरो गासैबो सुबुंफोरानो जोंनि बर' रायजो राजाफोरा बा आइ आफा बिदा फंबाय गासैबो जोंहा मा बांसिनानो हाग्रा ओनसोलजों बांसिन हाबनानै रायजो जानाय बा रायजो खुंनायखौ जोङो नुबो नो गोदो गोदायनिफ्रायनो। बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदायनिफ्राय जोंहा मोनसे हुदा दं जौ लोंनाय बा जौ संनाय बे हुदाया दासिमबो जोंहा सोलिबोगासिनो दङ जाय जौआ जोंनि भारत हादराव जि आइ टेकबो मोनलाय लांबाय नों नाथाय जोंनि बर' सुबुंफोरा दासिमबो बे जौखौ नांगौनि बारा बाहायनायखौ आं नुनो मोनो आरो जायनि जाहावनो जोंहा माखासे बिथिङावनो जोंहा गोग्लैसोनानै थालांनायखौ आं नुनो मोनदों बांद्राय जौ बायनाया जोंनि देहानि थाखायबो मोजां नङा जु जुदि सासे सुबुङा बांद्राय जौ लोङोबा जौ बाहायो अब्ला बे सुबुङा गावनि न'खर लोगोसे गावनि मावनांगौ हाबा बेफोरखौ बावगारलांजोबो आरो देहायाव बेनियाव माखासे बेरामारफोरा नुजाथिनो हागौ आरो नोंथां। जायनि गेजेरजों बे जौ लोंग्रा सासे सुबुं न'खरा सिलिंखार जालांनो हागौ जौल' नङा नोंथां माखासे फेग्रा मुवा जिरादफोरखौ बाहायनायाबो थिग बेबायदिनो जोंहा दंबावो सोलोंथाइनि फारसे सोलोंथाइनि फारसेबो जोंहा बा जोंनि सुबुं सुबुंफोरा गोबां उन जानानै दं जा जायखौ जोङो दावगानांगौनि गोनांथिया जोबोद बिहोमा होयो जेराव जोंहा सासे मोजां डक्टर सासे मोजां इन्जिनियार इन्जिनियार बिदिनो गोबां बिनि अनगा गोबां मोजां मोजां फोरोंगिरि बेफोरनि जोबोद गोनांथि आरो नों माखासे रोंगौथि गोनां साख्रियाव लाबा अफिसारफोरनि गोनांथि जोंनि हारियाव बेजों लोगोसे जोंहा फरायनाय बिजोङावबो माखासे बिजाब बायदिसिनानि माबाखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां गोनांथिखौ माखासे समावनो जोंहा हारिनि बिजाबफोरखौ जोङो मोननो थाङा बा जोंनि जि हमना ला दाबोनै जोंनियाव मोनसे माबाखौ जोङो जेंनाखौ नुनो मोनदों थाखो बा जोङो
बा गुदि फरायसालिनि बिजाब
बा गेजेर फरायसालिनि बिजाब बर' बिजोङाव जोङो फरायनो थाखाय जोंनिखौ बा गुबुन रावनिफ्रायसो जोंनि बर' बिजोङाव राव सोलायनाय जायो नालाय नोंथां बे राव सोलायनाय बिजाबफोरखौ जोङो थाबैनो मोननो हायाखै आरो नोंथां जायनि जाउनाव फरायसाफोरा माखासे जेंनाजों भुगिनो गोनां जादों थिग बेबायदिनो जुदि गुबुन रावनिफ्राय राव सोलायाबालानो जोंनि रावनिफ्राय थाखानाय माखासे बा माखासे जोंनि गेजेरावनो लिरगिरिफोर ओंखारनानै बेफोरबायदि बिजाबफोरखौ लिरोब्ला बा दिहुनोब्ला अब्ला जोङो जोंनि निजा लिरनायजों जोङो बांसिन मोजाङै सोलोंनो हागोनखौ आं नुहुरो आरो थाबैनो फरायसाफोरनो नांगौ रोखोमै बे बिजाबफोरखौ जगायना होगोन हागोनखौ आङो नुहरो आरो नोंथां बेबायदिनो गोबां जेंनाफोरा जोंनिया नुजाथिबावो नोंथां जेरैहाय जोंनि सुबुंफोरा जेनेबा नांगौ रोखोमै सोलोंथाइ लाया एसे सा ससेयावनो जोङो गारनानै फैयो आरो बेजों जोङो मा जायो ओरैबो सोलिनो हाया ओरैबो सोलिनो हाया जायो जुदि सासे सुबुङा नांगौ रोखोमनि सोलोंथाइ मोना अब्ला बियो माखासे सा साख्रि बायदिसिनाखौ जोङो मोनहैनो हाया आरो बे एसे फरायज्रांनाय सुबुङा खामला हाजिरा मावनानैबो जानो लाजिनाय जायो। थिग बेबायदिनो जोंहा बुंनो गोनां दंबावो खेला दुला बायदिसिना गेलेनायफोरनि बेयावबो जोंहा मा जादों गोबां उन जानानै दङ आरो नोंथां साफा सानै
सानबावदोंमोन नामा नोंथां?
दि बर' हारिनि गोग्लैसोनानै थानाय आरो बिनि रैखाथिनि बारै फोर जेब्ला आंबो जोंनि बडलेन्दनिनो एबा बर' बडलेन्दनिनो एबा बि टि आर आव थानाय माखासे बेरायग्रा जायगाफोरनि थाखाय आङो फोरमायनो सान्दों नोंथांनो बेवहाय जोंहा जायोब्ला जोंहा बड'लेण्डनि जोबोद मुलाम्फा आरो
औ नंगौ नोंथां अब्ला नोंथाङा आंनो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होलाय जाहाथे जोंनि बर' हारिया बेजोंबो लोगोसे दावगालांनो हायो आरो माखासे बिथिङाव साखा फारा जानानै थाखानो हाखायो नोंथां
नंगौ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलदो जोंहा बड नाव बिराद गोबां बिबांनि एबा गोबां जायगाफोर बेरायग्रा दङ बेफोरनि बारै आं नोंथांनो सुंद'यै फोरमायलांसै आरो जाय जायगानि बारै फोरमायगोन बे जायगानि बारैबो आङो नोंथांनो सुंद'यै फोरमायलांसै गिबियावनो दं जोंहा मानास नेसनेल पार्क मानास नेसनेल पार्कआ जाबाय बेवहाय गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर मोनो जेरै मैदेर गान थसे गं गान्दा बेंगल टाइगार लख्रा मुफुर मोख्रा बायदि बायदि रोखोमनि जि जुनारफोर मोनो आरो बेयाव गोबां रोखोमनि जेरै मुलि हारिनि बिफां लाइफां खिफि बेन्दों बायदि रोखोमनि मुलिफो हलं बायदि रोखोमनि फाख्रि फिफां बायदि रोखोमनि बिफां लाइफांफोरबो मोनो बेवहाय जाय बुस्थुखौ जों मोननो थाङा जोंनि जायगाफोराव बेफोर बे बेफोर बुस्थुफोरा बे बिफां लाइफांफोरा बै मानास नेसनेल। पार्कनि सिङाव जमा जानानै दंजोबो बे मानास नेसनेल। पार्कआ ओ इउनिचकजों सिनाय जानाय जायनि फुल फर्म जाबाय इउनायतेत नेचन इइुकेचनेल साइटिफिक एणड कालचार अगजेसन बेयो बेजों। सिनाय जानाय मोनसे जायगा बेवहाय बोसोराव। औ गोबां रोखोमनि दावबायारिफोरा फैनानै दावबायनानै थाङो बेवहाय फैयोब्ला नोंथाङा मैदेर गाखोनो हागोन आरो बेवहाय गारियाव गाखोनानै एबा साफारियाव गाखोनानै मानासनि। मानास हाग्रानि गोथौ बिगोमा। फैनानै नोंथाङा जिब जुनार दावमा दाउसा बिफां लाइफां आरो मानासनि समायना जायाखौ नोंथाङा नायनानै रंजानो हागोन बेबायदिनो जोंनि साखाथियाव क'क्राझारनिनो साखाथियाव दंबावो रायमना नेसनेल पार्क।
मो मोनसे जातनि मोख्रा नुगोन जाय मोख्राखौ नोंथाङा जोबोद खमैनो नुां नुदों जानांगौ बेखौनो बुङो गल्डेन लेंगुर जायखौ बर'आव बुंनाय जायो सनाथि मोख्रा। एबा सनालि मोख्रा बेवहाय गोबां रोखोम। ख जिब जुनारफोरबो मोनो बे रायमना नेसनेल पार्कआव जेरैहाय मैदेर लख्रा गान्दा आरो बिफां लाइफांबो गोबां रोखोमनि। मोननाय जायो नोंथां आरो बेवहाय जोंहा बेरायग्रा दंबावो बाक्सा। जिल्लानिनो बगामाथि होननाय जायगा बे बगामाथि जायगायाव थाङोब्ला नोंथाङा नोंथांनि न'खरनि सुबुंफोरजों थांनानै नोंथाङा नोंथांनि गोसोखौ सुग्लायहोनो हाहैगोन बेहाय बगामाथि बिनि ओं-ओं-। जादों बगा मानि गुफुर माथि मानि हा। बि बे बगामाथिनि जायगानि हायानो गुफुर नोंथां सरासनस्रा जोंनि जायगानि हाया गुफुर जाया एसे जाथिस्रे जायो नाथाय बै बगामाथि होननाय जायगानि हाया गुफुर जायो। बेवहाय बगामाथिनि जायगानि साखाथि। सिंनो बोहैलांदों मोनसे फिसा स्राय स्राय जोबोद साफा दैमा मोनसे बे दैमखौबो बगाामाथि होननानै जायो आरो बिनि साखाथियावनो दङ समायना रमायना हाजो। बेवहाय नोंथाङा थाङोब्ला माखासे। जायगानि अनगायैबो माखासे गेलेनाय एबा रंजानाय बाजानायजों नोंथाङा रंजानो हागोन जेरै बुंनो थाङोब्ला नाव सलायनो हागोन बगामा। सिनि दैमायाव बेनि उनाव नोंथाङा मैदेर गाखोनो हागोन रां होनानै। आरो बेवहाय दंबावो राफटिं माने जायखौ दिरुं गाखोनानै बै दिरुंनिफ्राय बै फारसे दिरुंसिम दिरुं गाखोनानै बारलांनो हायो आरो बेवहायनो बगामाथि। नो दंबावो जोंहा बुद्धिस धोरोमनि मोनसे मुसुखा बेयाव थांनानै नों। बिथाङा खुलुम मोनहनो हागोन एबा फुजा हैैनो हागोन बेनिनो जोंनि साखाथियाव दंबावो उदालगुरि जिल्लानि साखाथियाव बेवहाय बे जायगाखौ बुंनाय जायो भैरब कुन्न्द' बियो जोंनि। भारत हादरनि साखाथियाव थानाय भुटान हादरनि स गेजेराव दङ एबा भुटानजोंनो जोंहा सिमा रानलायलायो बेवहाय नोंथाङा थांनानै भैरबखुन्दोनि समायना रमायना हाजोनि साखाथियाव थानानै। लावखार ओंखाम जाहैनो हागोन नोंथां बिनि माखासे फेमास बिउटि एबा मुंदांखा समायनायानो जाबाय बिनि साखाथियाव थानाय दैमा आरो हाजो हाला बिफां लाइफां बेनि उनाव नोंथाङा नायनो हाबावगोन। उल्था जोंनि चिरां एबा जों क'क्राझारजों नांजाबनाय उल्थाफानि हाग्रामा उल्थाफानि उल्था पानिनि ओंथियानो जाबाय उल्था मोनसे मानिउल्थानो एबा बेरेखा आरो बेनाव पानिनि ओं। जाबाय बे उल्था फानि दैया नोंथां दैयनो उल्थासो बोहैयो बेनि थाखायनो बेखौ उल्था फानि होनना मुं दोननाय जादों सरासनस्रा जोंनि दैया बोहैलाङो सानिफ्राय खोलााजों नाथाय बे उल्था फानि होननाय जायगायाव दैयानो उल्ा खलथासो बोहोयो नोंथां जेरै खोलानिफ्राय साहासो बोहैयो औ नोंथां नोंथाङा नुयोब्ला सोमोनांनो हागौ बेनि उनाव बेहाय उल्थाफारिनि साखाथियावनो दङ। नोंथाङा थांनानै ट्रेकिं खालामनो हागोन जेरै बेयाव थांनानै नोंथाङा लावखार ओंखाम जानायजों लोगोसे नोंथाङा हर थाहैनो हागोन। आरो बिनिफ्राय नोंथाङा उल्था पानिनि दैयाव दुगैनानै रंजानो हागोन आरो बिनिनो जोंनि साखाथियाव दंबावो आइ रिभार होननाय जायगा बे चिरां जिल्लानि सिङाव दङ। बेखौ बेखौ बुङोमोन बुंनायबो जायो हाग्रामा ब्रिडज बेयो आसामनि सबसे गोलावसिन दालांनि माद बे आइ रिभारनि गोजौनि एबा आइ दैमानि गोजौआवनोथ' दङ सबसे गोलावसिन।